औ खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों नोंथां
नोंथां दायो मा खालामगासिनो
औ नोंथां आंथ' ओरैनो दङ दायो औ
बिब्दि नोंथाङा दायो फ्रिब्ला आङो नोंथांदों दसे सम आसामनि जिब जिबिनि दोहोननि बागै सावरायगौमोन
औ औ औ औ औ सावरायनो हागोन नोंथां
बिदिब्ला जागायनोसैना
जागायनानै होदो दे
जों गासिबो मिथिखायो जे मिथिंगानि बिखायाव उजिनाय दोहोनानो गासिबो मिथिंगायारि दोहोन। जिब जिबिनि बेलायाव आसामा जोबोद दोहोनि। आरो मिथिंगाया गो गोबां मुवा होनानै आसामखौ सोरजिदों।
औ औ।
आरो बिफां लाइफां, हा, अन्थाइ, जिब जुनार, दावमा दावसा, ना, खासेव बायदि जिब जिबिफ्राबो मिथिंगायानो होनाय बेसेन गोनां दोहोन।
औ औ।
आसामनि जिब जिबिनि दोहोना गाहाय मोननै रोखोमनि न'नि आ रो हाग्रानि।
औ औ। थागिरि मा मा?
जेरै हाग्रानि जिब जिबिफोरनि मादाव मोसा, लख्रा, मुफुर, अमा गान्दा, मैदेर मै मैसो मेथन मोख्रा फ्रानो मु खोजाथाव आरो दाव राय डनेस मैना माबाथ' हांसो सिलारि दाउथु हरितल आरो गुबुन गुबुन हारिनि हांसो दावब'
औ औ।
सिला दाउस्रि हाग्रानि माबा आरो खुसं हालव सिजुगे बायदि जि जिबिबो दङ'। आरोबाव हाग्रायाव अजगर पेटिगम मोफौ बायदि रोखोमनि जिबौ मानबायग्रा बायदि जिबिफोर मोनो।
औ। औ नोंथां औ औ। आरो मा मा दंबावो जोंना हाग्रानि जिबिफोरा? औ औ।
न'आव फिसिनाय जिब जुनारफोर जेरै- मैदेर गराइ मो सौ अमा बोरमा साफोरो जेरै दाउ हांसो फारेव बायदियानो मख'जा दं
औ औ जोंहा बेफोरखौ ओ गोबां रोखोमनि मोननो हायो आरोना
औ नंगौ नोंथां आरो बेफोर जिबफोरनि मादावनो माखासे जिबफोरा जोबोर गोनांथार बेसेन गोसा दोहोन जेरै गान्दा मैदेर फानहरनानै जोंनि सरकारा गोबां रां खामायो। मैदेर गान्दा मोसा मैया मै बायदिया आसामनि बेसेन गोनां दोहोन।
औ औ
आरो थसे गंगोनां गान्दाया बुहुमनि गेजेरावनो मोनसे मोननो गैयि बेसेन दोहोन। बेफोर जिब जुनारखौ गुबुन हादराव फानहरनानै आसामा खौसे खौथि रां खामायो। मैदेरनि फालांगि खालामनानै बिगोमाफोराबो गोबां दोहोन खामायबाय आरो मैदेर हा थाय आरो गान्दानि गंआबो जोबोर बेसेन गोनां।
औ
गोथां जुनारनि अनगायैबो मोसा मुफुर मै बायदिनि बिगुर मैनि गं बायदिहाबो बेसेन दंङ।
औ
आरो मैदेरनि हाथाइनिफ्राय बायदि रोखोमनि मुवा
सिफायना सिफायनानै सिफायनानै लांङो मानसिफ राना मैदेरनि हाथाय थंनैखौ
औ नंगौ नोंथां आरो बेफोर माखासे जिबफोरनि मादावनो माखासेया गोबां खामानियावबो बाहायजायो। जेरै मैदेर आरो गान्दा बे बे मोननैबो धोहोनखौ मुलि बायदियाव बाहायनायनि अनगायैबो गहेना हिसाबैबो बाहायनाय जायो। आरो न' फि फिनानै लानाय जुनारफोरा जोंनो गोबां खामानियाव नांगौ। बिसोरनि खायफा आबाद मावनायाव मदद होयो आरो खायफाखौ गाखोग्रा हिसाबै बाहायनाय जायो खाय बा गाइखेर होयो आरो खायफानि बेदरा जोंनि गोथाव आदार।
औ औ।
हाग्रानि आरो न'नि मोननैबो रोखोमनि दाउ आरो ना खासेवफोरा गाहायै जाग्रा आदार। सिनाय जुनाराथ आरो दाउ दाउसाफोरनि खि हासुदैया आसाम आबादनि जुनै गोबां हासार होयो।
औ औ।
आरो दानि जुगाव बेफोरनिफ्राय संग्रा गेसबो दिहुननो हानाय जाबाय।
औ।
धनेस दाउ आरो जिबौनि थावाबो बेसेन गोनां मुलि।
औ औ जिबौनिसायबो औ औ जिबौनिसायबो थाव जायो औ।
औ नंगौ। नुनायाव स्टुरेभान नाङै बायदि सानब्लाबो माखासे जिबौ जिबाद आरो एम्फौ एनलाया जोंनो जोबोर गोनांथार जिबौ जिबाद फोरा फसल खहा खालामग्रा एन्जर बायदिखौ जोंनि जोबोर उपखार खालामो।
औ औ।
जिबौनि बिसखौबो जोंनो गोबां हाबायाव नांगौ। बांसिन फाहामनायाव बेखौ नांसिनथारगौ
औ औ
गर मोफौ बायदि जिबौनि बिगुरजों जुथा आरो बायदिसिना दामग्रा मुवाबो बानायनानै लानो हागौ।
औ औ।
ओमफ्राय बेरे मोदै बुथुमनाया बुथुमनायबो जायो। बेरे आरो माखासे स खिरिया जोनोम जाहोनायाव हेफाजाब होनानै फिथाइ सामथाय फ फसल दिहुनायावबो गोबां मद'द होयो आरो लाहा एम्फौनिफ्राय लाहा आरो इन्दि मुगा फाथो एम्फौनिफ्राय जों मुगा फाथो आरो इन्दि सिबो बानायनो हायो।
औ औ जाबाय नोंथां ओ गोदोनिफ्राय दासिमहालागै जोंहा गोबां सोलायनाय मोनबोदों। औ जोंहा गोदोनिफ्राय जों गोबां सोलायनानै मोनदों जेरै होनोब्ला जोंहा गोदोनि गोदो गोदायनि समावहाय जोंहा बेफोरबायदि ओ मैदेर गौराइ मोसा लखा बायदि बायदिफोरखौ जोंहा हाग्रा बंग्रायावहाय समै जोंहा थानाय एबा आजादि थानायफोरखौ जोङो नुनो मोनोमोन। नाथाय आ औ दानि जुगफ्रावहाय जोंहा बेफोरबायदिखौ ओ गोबां खमै नुनो मोनबाय जोंहा गोदोनि समाव बेफोरबायदिखौ जोङो ओ ओ मैदेर गरराय ओ बायदि बायदि रोखोमनि ओ जेरै ओ गाखोजाग्रा खामानियाव होनाय ओ मोस औ मोसा ओ मैदेर गाइ बायदिफोरखौ जों न' न' फिसिनाय जायोमोन। आरो लोगोसे मैदेरफोरखौ जोङो गोबां ओ गिदिर गिदिर ओ दंफां खुुन्दा दंफां ओ बोनाय बायदि रोखोमनियावहाय जोङो ओ बेफोरबायदि मैदेरखौबो जोङो खामानियाव बाहायोमोन आरो ओ बेबायदि समावहाय जोङो मैदेर गराइ मोसौ बायदिफोरखौ जोङो गावनि खामानियाव नांनाय एबा खामानियाव जानाय बायदि रोखोमै जोङो बाहायनानै एबा ओ फोरोंनानै जोङो लानो हायोमोन ओ न'आव फिसिनानै ओ लोगोसेयैनो ओ जोंनि दायो मैदेर ओ मोस हा लख्रा गान्दा बायदिफोरखौ जोङो ओ नुनो मोनलिया ओ बेखौ दायो माने मोनसे ओ गिदिर काजिरङाफोरबायायदि ओ जेरै जिब जुनार थाग्रा जायगा हाग्राबंग्रा बायदिआवसो जोङो नुनो मोनसै। आरो लोगोसेयो ओ दायो ओ बेफोरबायदिखौ जोङो ओ सिरियाखाना बायदि रोखोमनि ओ ओ लहानि बेरा ओ जेरै ओ बेफोरबायदि मोसा लख्राफ्रा जेरावबो खारनो हाया बार'ननो हायै बायदिफोरावसो ओ दोननायखौ जोङो नुनो मोनो। मानो होननानै बुङोब्ला ओ गोदोनिफ्रायहाय दानि जुगाव माने गोबां सोलायनाय फैबाय ओ गोदोयो बेफोरो गोबां गिदिर गिदिर हाग्रा ओ बंग्रा बायदिफ्रावहाय थायोमोन। आरो गासैबो मोनजिमानानि बिबांफ्रा जोबोद खममोन। दानि बेलायावहाय जोङो सुबुं गोबां जाबोनायनि थाखाय बिसोरो माने ओ सुबुं अनजिमाफोरखौ ओ जायो अरो ओ गावसोरनि आदार खालामो बेनि थाखाय माने बिसोर खौ ओ हमै हमै ओ हाग्रा बंग्रानिफ्राय जोंहा निसानि ओ मुलि जाहोनानै एबा फेहोनानै बेफोरखौ जोङो हमनानै लाबोनानै सिरियाखाना एबा ओ जेल जेरै ओ लहानि सोरगिदिं लहानि खान्थियारि बेफोराव जोङो दोननायखौ नुनो मोनदों लोगोसेयैनो आसामनि ओ जिब-जुनारनि सम्पफोरा जाबाय मैदेरनि हाथाइ। आ गान्दानि गं आसामनिया जाबाय जोबोद मुंदांखा आरो सावनालि मोख्रा मोसा बेफोरो जोङो आसामनि जिब जुनारफोर सम्पद आरो ओ जोबोद बेसेन गोसा बेफोरो नाथाय दा न'खराव फिसिनायफ्रा जाब ओमफ्राय दा न'खराव फिजानायफ्रा जोंना मैदेर गराइ बोरमा बेखौ या न'खराव फिजानाय आरो फोरो न'खरनि खामानि मावगोन मोसौ मोसाफोरा मोसौ मैसोफोरा जोंना आबाद मावनायाव हेफाजाब होयो एबा खामानि होयो जेरै जोंनि बर'फोरनि न'खरफोरा साफ्रोमबो न'खर आबादजों सोनारनानै थानाय आबाद मावनो थाखाय जोङो मोसौजों मोसौ एबा मैसोजों हालेवनानै आबादखौ माइ गायो मोनसे फसल खालामनानै आ खालामनानै हालेवनानै खालामनो हायो बेनि थाखाय जोंनि थाखाय ओ मोसौ मैसोआ गोनां सम्फद आरो दाउ, अमा, दाउ अमाफोरखौ ओ न'खराव जानो फावरियावहाय हेफाजाब होनो एबा आरजि होनो थाखाय बेखौबो जायो गोदोनि समाव ओ आलासि फैबोलाल' जानोनि थाखाय फिनाय जायोमोन नाथाय दायो ओ गोबां गिदिर गिदिर फार्म बानायनायखौ जोङो नुनो मोनो।
ओं।
दे होमबा। ओ गोजोननाय थाबाय नोंथांजों बेबायदि सावरायनो मोननानै।
नोंथांनिसिमबो आंनो नोंथांनि समखौ होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय। दे होमबा?
औ।